नोंथांङा खोनादों
औ नोंथां खोनादों ना औ औ नोंथां मा खालगासिनो सिनो दङ दालाय
आं दायो बरथमानथ' आंनि खामानिफोरनिफ्राय गासैबो जोबजोबनानै आं दायो ओरैनो न'आव रेस्ट लागासिनो नोंथां
अ अ बिदिब्ला नोंथां आंबो नै नोंथां जिरायनानै दंफां साहायाव
उम
औ दा ओमबा नोंथां बिदिब्ला नोङो आंजों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन नोंथां हागोन
औ औ दा जोंहा बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लाबोनाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा गोदोनि समाज आरो दानि समाजाव माबायदि फारागथिखौ नोंथाङा नुनो मोनदों आरो गोदोनि समाव माबायदि जौगानायमोन गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि न'खर दाबोदोंमोन माबायदि रां आरजिदोंमोन बैफोरखौ लानानै जोंहा बैफोरनि माने बैफोरखौ रुजुनानै जोंहा दानि नैबे जि गोनोखोआरि समाजाव गोनोखोआरि जुगाव जोंहा माबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों दा माबायदि सलिगासिनो माबायदि रां खामायनायखौ जों दायो नुनो मोनो बैफोरनि सायावहाय एसे नोंथांनि मोनदांनाय खिनिखौ फंनैसे सावरायनानै बा फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
ओं नोंथां नोंथाङा मोनसे जोब आयदाखौनो गोसोखांदों। आङो बेखौ आं गिबियावनो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि दानि मुगा आरो गोदोनि जोंनि मुगायाव बिराद जोङो बांसिन बेखौनो जों फारागथिखौ नुनाय जादों। दों। जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोंनि जे आवगायनि जोंनि मुगायाव जोंनि आबौ आबैमोना जोङो गोबां खस्थ' मस्थ' लानानै गावस गावबा गावनि जिउखौ खु खुंबोदोंमोन। बिसोरो जोंनि बांसिन जोंनि मिथिंगायावनो बिसोरो निर्भर खालामनानै गावसिनि जे जानाय लोंनाय बा गावसिनि जे नांगौफोरखौहाय जोंनि आब आबै आबौमोना जोंनि आवगायनि जे मुगायाव बिसोरो जोंनि मिथिंगाखौनो जोंनि मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै बिसोरो गावनि जिउखौ जों खुंबोनाय नुदोंमोन आरो। जोङो बेनि जों बिनि गेजेरावनो बुङोबा न' लुनाय बा बेबायदिनो आबाद माबा माबि खालामनाय बा जोङो बहाबा जोंनि हान्था मेलाफोरनि थाख खाय जोङो गराय एबा बिदिनो मोसौ गारिफोरखौ जोङो नु दोंमोन आरो गावनि जानायनि थाखाय जोङो बेबायदिनो हा ग्रायाव जों जाखौ मोनो जोंनि हाग्रानि अमा होन बा ना होन जों जोंनि आबै आबौमोना बेफोरावहाय सोनारनानै गावसोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन आरो। नाथाय बे बे जोंनि गोदोनि मुगाखौ जुदि दानिजों रुजुयोबा बेयाव गोबां फारागथि दङ। बिगियाना जेब्ला बिगियाना जेब्ला मोनसे जोंनि सायाव जांख्रिथायखौ लाबोबाय अब्ला जोंनि बे गासैबो जोंनि जे आबै आबौमोनाव जोंनि सोलिबोबाय थानाय जोंनि मुगाया जोंनि बिगियान मुगाजोंहाय बे गासैबो सोलायनो हमबाय लासैनो। जोङो बे सोलाय खौ जों दायो जों नुगासिनो जों गिबियावनो जों हा हान्था मेलानि सायाव बुंगोन माने जोंनि आवगाय जोंनि आबौ आबैमोना जोंनि हान्था मेलायावहाय बिसोरो बिसोरो मोसौ गारि बा गराइ गारि बाहायदोंमोन नाथाय दानि जोंनि मुगायाव जोङो हान्था मेलानि थाखाय जोङो गारि मथर जों एर'प्लेन बा जाहाज जों बेफोरखौ बाहायनाय नुदों। आरो आरो जोंनि जे आबै आबौमोननि जोंनि मुगायाव जे बिसोरो गासैबो जानाय लोंनाय फोरखौ जोङो मिथिंगायावनो जोङो गावबा गावनो गायनानै जानांगौ जादोंमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो फेक्ट'रि आरो इन्डास्ट्रि फैनायनि उनावहाय जोंनि माखासे जानाय लोंनायफोर जों गासैबो जों फेक्ट'रियाव जों बा बानायनायफोरखौ जोंनि जोंहा आरो जोंनि देरसिन फारागथियानो जाबाय जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय जोङो फरायनाय बा मोनसे गियान आरजिनायनि जोंहा जेबो दा नाथाय दानि मुगायाव जोङो फरायसा सालि गासै‌ मोनजोबनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिगियाननि जौ बिगियाना ओरैबायदि जौगाबाय जे जोंनो दानि मुगायाव जोंनो इन्टारनेटफोर जोंनो होनो हादों आरो बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जों इन्डास्ट्री बा फेक क्टरिफोराव जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो जोङो साइन्स आरो टेक्न'लजिजों जों सोनानै जोङो गोबां जों सोलायनायफोरखौ नुनो हा हादों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंगोन बे जोंनि जोंनि जे जोंनि जे गोदोनि मुगा आरो दानि जे गोनोखोआरि मुगा बेयावहाय नोंथाङा माबायदि नोंथाङा सोलायनायखौ नुदों आरो बिनि सायाव नों आ मा बुंगोन
अ नोंथां आंबो दानि बावैसो नोंथाङानो बुंलांखानाय बादिनो जोंहा ओ गोदोनि समाज आरो दानि समाज बिनि बिथिङाव नों नोजोर होनानै नायनो बा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो दा जोङो गोदोनि समाव ओ दहायसो नोंथांमोनानो बेदिनो हान्था मेलानि बिथिङाव बेलगारि मोसौ गारि गराइगारि बेफोरजों हान्थिनो गोनां जायोमोन बिदिनो आरो ससेे लामा बु थाङोब्लाथ' गावनो थाबायनानै हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो दा बेफोरनि आथिङाव जों नाहरोब्ला जोंहा दानि नै दानि जि गोनोखोआरि जुग बेवहाय जों नुनो मोनो जे जोंहा लामा हान्थिनो नि थाखाय जोङो गारि मटर गारि बायदि बायदि बाइक ओ बाइक बायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जिखुनु माने बिगियाना बिगियानारि जौगानायनि जाउनाव जोंहा माने मेसिनारि ओम मा होनो मुवा बेसादफोरा गोबां जों जोंनि समाजाव बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बिदिनो जोङो गोदोनिफ्राय गोबां दावगा दावगाबोसिननायखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो गोदोनि समाजाव गोबां सुबुङानो जेन'बा ओ न'खर सुंथानो थाखाय आबाद बा आबाद मावनो हाबा आरो बेलेग बिथिङावब्लाबो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थानायखौ जों नुबोदोंमोन सासे सुबुङा आबाद मावनानै जिउ खुङोमोनब्लाबो दानि जुगावबो खुङो थेवब्लाबो गोदोनि समाजाव गोदोनि समावहाय सासे आबादारिया जिउ खुंनायनि बिथिङाव आबाद मावनानै जिउ नि बिथिङाव जों नाहरोब्ला बेखौ जों बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समाव जि आबाद मावनायाव ओ मा होनो जेसेबांखिनि औ मोसौ आरो नांगोल बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयोमोन आरो बिदिनो जेसेबां जेनेबा आबादनि बिथिङाव जोंहा आबादाव जे ओ नांगौ बिबांनि दै हासार होयो बैफोरखौ माने जोंहा अखा बायदिखौ जों मिथिंगानि मिथिंगानि माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थानांगौ जायोमोन आरो नाथाय दानियाव बेबायदि नंलिया जोंहा गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिन दै जेराव दै बायदिसिना बोखांग्रा मेसिनारि ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जोङो आबादाव नांगौ जानाय बिबांनि दै बायदिसिनाफोरखौ जगायनो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव जे ओ मा होनो हान्थिनो थाखाय लामा माने नाव बेबायदि दंफांनि नाव बायदिजों जावनायखौ नुनो मोनो आरो दैजों हान्थियोब्ला नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंहा गोदोनि बायदि गोदोनि समाव जि दंफांजों बानायनानै दंफांजों नाव बानायनानै दैयाव दैजों बा दैनि लामाजों हान्थिनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि समाव जोंहा बिदिनो गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनारि ओ जाहाज
समाजारि बिजिं
औ बिदि गैयामोन आरोना दानि समाव जोंहा मबाइल कम्पिउटार बायदि बायदि ओंखारबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे मा होनो इन्टारनेट इन्टारनेटनि जोहै जोंहा बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मावफुंनोबो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेराव जोङो मोनसे जोंहा मा होनो ओ मा होनो खौरां दैथायनायनि बिथिङावबो जों नोजोर होनानै नुनो मोनो जे गोदोनि समाव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरां दैथायहरनोब्ला जोंहा लाइजामख'नि गेजेरजों दैथाव दैथायहरनो गोनां जायोमोन जेराव जोंहा गोबाव स सम लायोमोन आरो गोबां समनि गेजेरावसो जोङो सासे मानसिखौ खौरांखौ मोनथिहोनो हायोमोन नाथाय दानि जि गोनोखोआरि जुग बेवहाय जोंहा बेबायदिखौ नुनो थांलिया जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो इन्टारनेटनि जोहै जोंहा दसे समनि गेजेरावनो मोनसे खौरांखौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो खोन्थानो हायो आरो दा बेफोर सोलायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों बिदिनो दहाय नोंथां बुंलांखानाय बायदिनो दा नोंथाङाबो बेफोरखौ सोलायनायखौ माबायदि मोनदों?
जोङो दायो जोंनि आबै आबौफोरनिफ्राय नायोबा जोङो जे जों जे सोलायनायखौ नुदों आरो जोंनि आवगायनि ओ जोंनि जोंनि समाज बेब'स्था आरो दानि समाज बे जों बेब'स्थाखौ जोङो जुदि नायोबा जोङो गोबां जोङो मा होनो बिगियाननि जौगानायनि थाखाय जोङो जों जेबायदि आवगायाव दंमोन जों बेबायदिनो फैबाय नाथाय आं बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथाखौ आं सानबाय थायो जोङो जोङो बिगियाननि जोङो बिगियाना जोंखौ जौगाहोदोंबाबो जोङो जे जोङो मानसि हिसाबै जोङो मिथिंगाजों गेलेनानै उम जोङो मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनाय बा मिथिंगानि जे सम्फदफोर दङ जों बेफोरजों गेलेनानै जोङो मिथिंगाखौ जों गुबुंले बानायनाया बे जोंनि मानसिनि खा जोंनि खामानि जानाङा आं बेखौ सानो माने नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
जोङोस हय ओ जो जोंनोस जौगानायखौ नांगौ नाथाय जोंनि मिथिंगाखौबो जोङो बासायनानै लाखिनानै जोङो जौगानायखौ नांगौ आं बेखौ सानो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ औ दा नोंथांजों ओ नोंथांनि बेेसेन गोसा समखौ नोंथाङा आंनो बे सानना समाजनि बिथिङाव फंनैसो सावरायनाय सावरायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
जागोन दे नोंथां गोजोनथों।
औ दे